ओंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना दिनै मानि सोमोन्दै सावराय नोंथां
औ खोनादों दा
औ आं खोनादों दे
औ बे समाव आंखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जोंहा बर' हारिनि बर'फोरनि बुरखायनाय खुगायथाइफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा
औ थारैनो जोबोद मोजां आइडिया नोंथां आयडिायाथ' जोबोद मोजां दे नोंनो जागायदों एसे
औ औ माने जोंना खुगा मेथाइ होननानै बुङोबा गोदो आबै आबौ आयं सि आयं मोननि समनिफ्रायनो जोंहा बे खुगा मेथाइआ सोलिबोगासिनो आरो आथिखालावबो सोलिनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ औ
औ जोंहा खुगाजों खुगा जायखौ जोङो खन्थाइ महरखौनो जोङो देंखो होनानै खननायखौनो जोङो मेथाइ होननानै बुङो नङा होमबा
खुगा मेथाइ होनना बुंना जे औ
औ औ जाय माने गोदोनि समावथ' लिरनाय महराव गैयामोन माने खुगाजों खुगा सोलिबोनायखायनो माने खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ
औ
औ दा जोंना मेन आइदिया जाहैबाय गथ' बुरखायनाय खुगा मेथ मेथाइफोरनि सायाव सोर माबा सावरायनो दा जोंहा गथ' बुरखायनाय होननानै बुङोब्ला ओरैनो थोंजों नायोब्लाथ' नुखायो जोंहा गथ'फोरखौ गाबनायाव बुरखायनाय मेथाइ आरो गथ' गाबनायखौ मेथाइजों सिरि थाहोनाय बा मेथाइ खननानै गथ'खौ माने गोजोन होनाय आरो दा जोंहा गोदोनि समाव औ दा जोंहा गोदोनि समावथ' गथ'फोर लाखिनो बा गथ'फोरखौ नायनो थाखाय जोंना बखालि लाखिनाय मोनसे खान्थि दङ'मोन आरो
नंगौ।
औ गोदो जोंना बेफोरबायदि लाखिनाय नेम दङ'मोन। माने न'खराव रावबो मानसि लाग्रा गैया जानायलाय जायनि जाहोनाव माने लाखिनांगौ गोनां जायोमोन आरो
औ थारैनो दा नोंथाङा जेरै बुंदों दानि जे खुगा खुगा सोलिबोनाय खन्थाइफोरखौनो जोङो ओ मेथाइ महरै होनानै जों बुरखायनाय माबायै होननानै जोंबो दा नि समाव जों बेखौ खोनाब्लाबो दानि समाव जों गोबां खम नुबोबाय दानि समनियाव नोंथाङा दानि बुंनाय बखालि थानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेबो खम जाबोबाय। नों नुनो मोनलाया ओमफ्राय बे खुगा मेथाइआ
ओहो
गोदोथ' जेबो गोनोखोआरि मुगा गैयामोन नालाय जेरै दानि समाव गथ'फोराथ' औ मबाइल नायनानै टाइम पास खालामो। बायदि मैया गेले गेलेनायजों समखौ बारायो। दा बै समावहाय गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखाय बो लामा गैयिनि थाखाय जोंहा बे बे मेथाइजोंनो बुरखायग्रा गथ'फोरखौ खामजायाब्ला फरायाब्ला उन्दुलाङाब्ला थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे
ओद खामानिमोन नाथाय समजों लोगोसे दा बे सोलायबोबाय।
औ
दानि समाव नोंथाङाबो नुदों जानांगौ जे बखालिबो गैला। आरो सल' खननाया खम जाबाय। दा, नोंथांनिफ्राय एसे मिथिबावनो लुबैदों, एसे मख'लाय नोंथां?
औ नोंथां, आं एसे मिथिबोगौ माने जोंबो उन्दैयाव माने बखालि लाखिजानानै, ओ मेथाइ खोनाबो खोनासंबोनाय नालाय।
औ
औ दा माने जोंना गोदो बिमा फिफाया बा जोनोम गिदे बिमा फिफाया माने बायदिसिना खामानि मावो। जेरैबादि जोंना जोनोमगिरि बिमा मोना गायनाय फुनाय बिदिनो बहाबा मैगं-थाइगं खाहैनाय, ना हमहैनाय, बैफोराव थाङोबा माने न'खराव आरो फिसाय होनो जायखौ हौवा। बेयो जोंहा बेहाबो जोंहा, गोबां खामानि थायो दुब्लियाव, फोथाराव बा जिखुनु मोनसे खामानियाव माने एसे, बिजि जायो नालाय, जायनि जाहोनाव गथ'फोरखौ लाखिनो थाखाय बखालि दोनलाङो।
औ औ
औ दा बै बखालिया माने, बै समाव माने माजों बुरखायनो? गथ'आ जेब्ला आहार उखैयो बा, गाबो। अब्ला, बखालिफोरा जोंना माजों बुरखायनो मा राहाजों? माने बै राहाया जोंना जाहैबाय माने, खुगाजों खुगानि मेथाइ खननानै आरो खुगा मेथाइ खननानै जोंहा गद गथ'खौ गोजोन होयो बा, सिरि थाहोयो बा, बुरखायनानै दोनो आरो। बिमा बिफा सफैसान्दि दा बै मेथाइफोरखौनो आङो एसे मोननैसो मेनसन खालामना होनोसै नामा?
दे नोथां देनाय
औ माने, जेब्ला गथ'आ गाबोना? अब्ला माने बखालिया, माने खनो आरो मेथाइआ ओरैबायदि, आव आगै आव आइयालाय थांदों ना गुरनो। आफायालाय थांदों हालेवनो, बेफोरबायदि आरो आरो जोंहा दङ। ओइ दुदु फै-फै ओइ ददु फै-फै, थालिर थासे हर, थालिर थासे हराबा थालिर थाइनै हर, होनलायनाय दङ आरो मेथाइफोरा।
औ नोंथां बेफोरखौ आंबो गोदो उन्दैयाव खोनाबो नोंथां।
औ औ उन्दैनि आरो बिजाबफोराव, बो लिरनानै दोननाय दङ आरो दा बेफोर खुगा मेथाइफोरा जोंना।
औ दा बेनि थाखायनो जों दिनै बेखौ मिथिबोबाय बिजाब लिरनाय गैयामोनब्ला? दा जारिमिनाव मख'नाय गैया मोनब्ला, जानो हागौ बेफोर बो सल'बाथाफोरबायायदि गोमालांसिगौमोन दा दिनैनि समाव नोंथाङाबो नुयो जे
बे गथ'बुखानाय मेथाइआ गैलिया होननायखौ जों दानि सावरायखाबाय, दा बिनि मथै जोङो बेफोरखौ बिजाबाव लिरना दोननांगोन एबा दानि समाव जोङो, ससियेल मिडियानि जुग नालाय ससियेल मिडियायाव जों सोनानै दोनोब्ला उननि समाव जों जोंनि इयुननो फोरमायनो हागोन जे गोदोनि समाव जाय समाव गोनोखोआरि मुगा गैयामोन, बै समावहाय गथ' गथाय थाखाय माबायदि आयदाजों गथ'फोरखौ जों बुरखायोमोन, बेबायदि सल'खनोमोन दानि नोंथाङा बुंलांनाय औ ओइ फै दुदु फै,
ओ थालिर थाइसे हर थालिर थाइनै हरनाया बेफोरखौ जों गोदो उन्दैयाव खोनाबोदोंमोन दानि गथ'फोरा बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिलिया
औ औ
जोंनो फोरमायनानै होनो नांगोन बिथांमोननो दा
फोरफोरखौ जोङो माने, ओ फोथांनानै लाखिनाया दा जोंनि बिबान माने बेफोरखौ,
थारि नेथार
औ
बेनिफ्राय नैबे बाथ्रायाबो सैथो जे गोदोनि समावहाय, जोंहा गथ' गथायखौ जोङो आबै आबौजोंनो फेदेरोमोन
औ
जोंनि आबै आबौनाव बै जे बुङा जोङो मुलि थुनानै दोननाय
औ
बेबायदिनो माने बिसिोरना सल'बाथाफोरा बोननानै दोननाय दंमोन आरो सल'बथायानो जा एबा गथ'फोरखानि मेथाइआनो जा बेफोरो बोननानै दोननाय दंमोन दा बिनि थाखायनो गथ'फोरखौ बिसोरो बोखायोमोन जेरावहाय बिमा बिफाया बा बाजाराव थाङोब्ला खामानि मावनो थाङोब्ला गथ' गथायखौ लानाय हिसाबै आरो गथ' गथायखौ बुरखायनाय हिसाबै बैफोर सल'बाथाखौनो खोनासङो खोनासङो गथ'फोरा देरबोदों आरो बेबायदिनो बिमा बिफाया गोजान थांब्लाबो गथ' गथाय गाबनायनिफ्राय बोखायनो दोनदेनबाय आरो नोंथां
औ नोंथां गोदो आबै आबौमोना बेबायदिनो जोंखौ खाथियाव फज'नानै बा खाथियाव लाफानानै जोंनोबो सल'बाथाफोरबो खोन्थाबोयोमोन माने सल'बाथा खोन्थानानै खोन्थानानैनो माने जोंनो माखासे गियानफोरखौ सोनानै होयो माने औ जेरै बिदि माबायदि जायोब्ला माबोरै मा होनो हाख'राव गाब्र'नायनिफ्राय रैखा मोनो बा मानसिया मसिया मानसिजों माबोरै जानांगौ बा बबेबा मोनसे खामानिफोरखौ मावोब्ला माबोरै जानांगौ जाबा सोरजोंबा थगायजानायनिफ्राय माबोरै रैखा मोनगोन माने बैफोरनि माखासे आइदिियाफोरखौ होलाङोमोन आरो आरो मा बांद्राय जाम्बा लोगोफोरजों लोगो जायोब्ला माबोरै जायो बेफोरखौ माने सल'बाथानि गेजेरजोंनो माखासे जोंनो गियानफोरखौ होलाङोमोन आरो
औ नोंथां औ थारैनो सैथो बाथ्रा
औ जेरैबायदि दङ' जोंना सल'बाथा फोर होनना बुङोब्लाबो बै बोराइ थारुन गायनायफोरखौ नोंथाङा एसे मिथिखागौ खोमा औ माने औ बैफोरो माने जोंना सानसे समाव लिरनाय महराव गैयामोन नालाय बेफोरबो ओं मोनसे खुगा सल' होननानै मिन्थिजायो आरो
दा नोंगौ नोंथां जोङो जेरै थु जोङो मुवा बेसादखौ थुनानै दोनो बे जोंनि जानायखौबो थुनलाइ हिसाबै जों दोननांगोन अब्लासो बेबो उन जोलैनि थाखाय थांनानै थागोन नङाबाथ' लासै लासैनो नो जेरै जाय हाग्रामानिफ्राय जिब जुनारा गोमालांदों बेबायदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो जारिमिनफ्रा गोमालांबाय दं लिरनायनि खमनि थाखाय दा जोङो दानि नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि खामानिया बेफोरखौ जोङो रैखा खालामना दोननांगोन। जाहाथे उन जोलै जों खोन्थानो हागोन ओरैाय सल'बाथा होनना बुङोब्लाथ' खुगा खगा सलिबोनायथ' सल'ब्था होननानै बुङो गोदोनि
औ औ
सल'बाथा सोलिबाय दं दा बे मेथाइफोरा मोनसे समाव लिरनानै दोनाब्ला सल'बाथासो जायसिगोन थां बेखौबो जों मेथाइ बुं हानाय होनला नंगौले
बै समाव माने बेबायदि नंमारगौना नंमारामोन होननाय बायदिसो जाहैयो माने एखदमबारे जारिमिनाव रोखा गैयि बायदि जायो माने जोंहा
नै बेबायदिमोननो होननायल' जाहैगोन माने बेबायदि दंथारोमोन बा बर' बाहारि हारिनि थारमोन होननाय मोनसे जेबोआनो थानायनाय नङा आरो बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो हायाबा औ
होमबाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय ने आं सावरायनाय गोजोननाय बाय नोंथां नोंथाङा आंनो गोबां खोथा फोरमायबाय आंबो नोंथांनो फोरमायबाय। बिदिब्ला उन उननि समाव सावरायफोंसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां जागोन दे नोंथां।
दे बिदिबा जोंहा दोनथ' सै दां ने।